औ
अ मा खालामदों नोंथां?
अ अ नोंथां नै दं जिरायनानै ओरैनो
अ ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथां
ओंखामा जाखांबायमोन नोंथां दहायनो
अ मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां
ओंख्रियाथ' अनलासोमोन नोंथां
अ जोबोद गोथाव आंबो नै नोंथां दंफां सायाव दसे जिरायनानै दंला बायो गरमथारना बोथोराबो
औ नोंथां नोंथाङालाय जाखांबाय ओंखाम
औ जाखांबायमोन नोंथां आंबो माने नोंथां माने नोंथांजों आ मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनोहोननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ नोंथां मा आयदामोन बे बुंनायसाय
जेनेब्ला आयदाया जाहैबाय जोंहा माने सोलोंथाइ-सोलोंथाइ लानायनि बागैसो जों माने एसे सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरोना नोंथांजों आङो
औ औ नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आरो नङा होमा नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ औ औ बिदिब्ला नोंथाङानो सावरायग्रोदो खोमा
अ नोंथां होमबा आं एसे बुंनो होनसै नङा होमबा नोंथां
औ औ दे बुंना हो नोंथां
औ नोंथां जेनेबा जों गिबियाव सोलोंथाइ बुङोब्ला बेथ' मोनसे गियान नङा होमबा नोंथां जेनबा जाय गियान बा सोलोंथाइखौ जों उन्दै समनिफ्रायनो लानाय जायो एबा उन्दै सम निफ्रायनो सोलोंनाय जायो नङा होमबा नोंथां जाय जों बे गियान एबा सोलोंथाइ एबा रोंगौथि जेनेबा सोलोंथाइ गैयाब्ला जों
औ
गावखौनो एबा जाम्बा होननानै सानना लानो हायो नङा होमबा नोंथां जेनेबा दानि जुगावथ' सोलोंथायाइ गैयाब्ला जेबो जाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जेनेबा माखासे सोलोंथाइ गैयैनि आं खहाफोरखौ बुंना होनोसै जेनेबा जों सोलोंथाइ गैयाब्ला गुबुन जायगायाव बेरायनो हाया एबा गोदान-गोदान ल एबा गोदान गोदान सुबुंफोरजों जों लोगो हमनाय बा रायलायनो हाया नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
जों गोजान जायगायाव थाङोब्लाबो गारि मथर गाखोनोब्लाबो एबा माबा मोनसे माल बुस्थु बायनोब्लाबो एबा गुबुन मोनसे जायगायाव थांनोबाबो जो जों माने जेरावबो थांनो हाया आरो माने सोलोंथाइ गैयाब्ला जों
औ औ।
जों मानो होन्ना बुङोब्ला जों मोनसे जायगायाव थाङोब्ला जेनेबा जों बे जायगानि जेनेबा रुल्सफोरखौ एबा जायगानि माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय जोंनोथ' सोलोंथाइ नांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नांगौ नोंथां औ औ।
औ आरो जों मोनसे माल बुस्थुखौ बायनोब्ला एबा मोनसे मुवा बेसादफोरखौ बायनोब्ला जों बे मुवा बेसादा जेनेबा माबायदि एबा बेसेबां गोबाव सम जाखो एबा माला ओंखारनाय बेफोरबायदिखौ नायनो थाखाय एबा दामफोरखौ नायनो थाखाय जोङो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ आरो जोङो गारि मथर गाखोनोब्लाबो जेनेबा जों गारि मोनसे जायगायाव थांनोब्ला जेनेबा जों जायगानि नामखौनो मोनथिया एबा सो मोनथियाब्ला जों माने जे गारि मथर गाखोनोबो हाया नङा होमबा नोंथां जेनेबा जोङो गासैनिबो खामानियावनो सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जों सोलोंथाइ नि जेनेबा सोलोंथाइ लायोब्ला जों माबायदि फिथाइ मोनो बेनि बागै एसे फोरमायना होनोसै नङा होमबा नोंथां
औ दे फोरमायदो नोंथां
औ नोंथां जेनेबा जों सोलोंथाइ लायोब्ला जों गिबियावनो बुंनो हायोदि जेनबा जों रां खामायनायावबो इजि जायो नङा होमबा नों थां जेनेबा जों रां खामायनायाव गोरलै जायो सोलोंथाइ थायोब्ला मानो होनना बु बुङोब्ला जों सोलोंथाइजों लोगोसे मा माखासे गियानबो मोनफायो जेरै जों बुंनो हायोदि जेनेबा सोलोंथाइ थायोब्ला माखासे ओ खामानिफोरखौ जों मिथियो माबायदि मावनांगौ एबा माबायदि मावोब्ला फैसा मोनो एबा रां मोनो माने जों बेनिखायनो जों सोलोंथाइ लानांगौआ गोनांथि आरो आरो जों बुंनो हायोदि सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जोंनि जिउआव जेबो साख्रि बाख्रि मोननो थाङा मानो होनोब्ला जों थाइ लानानैसो जों साख्रि बा माबा मोनसे खामानिफोर मावनोबा जेनबा जों सोलों नांथारगौ। मानो होनोब्ला दानि जुगावथ' सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो गैया होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ नोंथां जेनेबा जों सोलोंथाइ थायोब्ला जों मोनसे कम्पानि बा दारिमिनफ्राव मावनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो। मानो होनोब्ला जों बे कम्पानि एबा दारिमिनफोराव जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जेबो मिथियाबा बिनि बागै जेनेबा कम्पानियाव माबायदि खामानि मावो माबायदि मावब्ला माबायदि जायो जों बिनि बागैनो जों ओ सोलोंथायनि सोलोंथाइनि जेरैसो एबा सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि थाखायसो जों मिथिनो मोनो बेनिखायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइ लानांगौआ जोंनि थाखाय मोनसे गो जोबोद माने गोनां गोनांथार नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ आरो जोङो सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो उम उम गोबां माने गो आं मोजाजो जायगायावबो। थांनाय बियो एबा जान्था जों सोलोंथाइनि गोनांथि जायो। ओ जेनेबा जों बुंनो थाङोब्ला एबा बुंनो हायोदि मोनसे आबाद मावनायाव जेनबा जों बे आबादा ओ जेनेबा आबाद मावनाय समाव जेनेबा आबादाव ओ एम्फौ एबा बायदि सिनाफोर माखासे फिसा फिसा आ जिब ओ जिबफोरा बानानै एबा बे माबा उम आबादखौ गाज्रि खालामोब्ला जों बे फिसा फिसा जिबफोरखौ जोङो जेनेबा ओ होखारनो था थाखाय जोंनो माखासे मुलिनि गोनांथि जायो होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ जों जाय जेनेबा सोलोंथाइनि थाखायसो एबा सोलोंथाइ थायोब्ला माने मुलिफोरखौ जोङो नागिरनानै जोङो लाबोनानै बे आबादा होनो हायो मानो होनोब्ला जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला नों जानला मोनला ओ मुलिखौनो लाबोलाबायनानै आबादफ्राव होला बयबा आबादानो गाज्रिसो जाजोबगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ जेनेबा आंथ' माखासे सोलोंथाइनि बागै बुंबाय नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदों नङा होमबा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथ' जोबोद मोजां मोजां बा थ्राफोर बुंबाय नोंथां बिदिब्ला आंबो फंनैसोनि बुंनानै होनसै ना नोंथां।
औ नोंथां बुंलाय दे।
ओ जेनेब्ला जोंहा सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंनि जेनेबा सामफ्रोमबोनि जिउआव सोलिजाबाय थानाय माने जोंनि खामानि फिसा बिलौ खामानिफोर खौबो जों सोलोंथाइनि दारैसो जेनेब्ला मावनो हायो होननानै आं सानो आरो मानोना जोंहा जेनेब्ला जोंनि जिउ एबा जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव सोलोंथाइआ मोनसे गिदिर जेनेब्ला माहोनो बेखौ गिदिर खामानि होयो होननानै आं बुंनो हागोन मानोना जेनेब्ला जोङो उन्दैफोरनिफ्रायनो जों सोलोंथाइ लायोब्ला मोजां गियानखौबो जों मोनबोगोन आरो मोजाङै मोजां जों फरायसालिफोराव थांनानै मोजां सोलोंथाइखौ लानानै जोङो बिब्दिनो जोंनि जिउआव जाफुंसारनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बेल' नङा सोलोंथाइनि दारैनो जोंहा गोबां गिदिर गिदिर बायदिसिना जेरै मटर गारिफोर एबा बायदि बायदि बिब्दि बेबे बेफोर माने सोलोंथाइनि दारैनो दिहुनजानाय आरो ना नोंथां। आरो जोंहा होननो थाङोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि दारैनो जोङो डक्टर इन्जिनियार बायदि रोखोमनि सि गिदिर गिदिर साख्रिफोरबो मावहैनो हायो साइन्टिस्ट बेफोर बेफोरबायदिखौबो जों माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों मावहैनो हायो नालाय दायो जेनब्ला आं बुङो दे जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला गोबां माने खस्थ' जागोन आरोना जोङो। जों माने सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंखौ जेनेबा जों मानसिफोरजोंबो एसे माने लाजिनांगौ जायो। मानोना सोलोंथाइासो मोनसे गोनांथार। खामानि नालाय स' बेफोरखौ माने जोङो सोंथाइफोरखौ लाथारनांगौ आरो नोंथां आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ लानाया मोनसे गिदिर माने मा होनो सोलोंथाइ लानाया मोनसे गिदिर खामानि बेखौनो जेनब्ला उन्दैफोरनिफ्रायनो जों सोलोंथाइ लानांगौ जोबोद मोजां मोजां सोलोंथाइनि गेजेरजों जों माने जोबोद मोजां मोजां गियानफोरखौ जों मोननो हायो। आरो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गिदिर गिदिर कम्पानि फोराव एबा दाब दाब हादरफोराव जोङो माने बायदि बायदि जों खामानिफोरखौ जों माने मावहैनो हायो आरोना आरो जों गोबां रां फोरबो एबा बयजोंबो सिनायजानाय सासे सुबुं जानो हायो सोलोंथाइ लानानै आरो बेल' नङा नोंथां जोंहा सोलोंथाइया जोंनि जिउफोराव जोबोद गोनांथार। बेनि थाखायनो जों बयबो लानांगौ आरो जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों सो जोङो बिब्दिनो हमनानै ला जों गुबुन दाब दाब जायगाफोराव बेरायनो थाङोब्ला बेफोराव माने सोलोंथाइया गोनांथार आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ औ।
आरो जोंहा दंबावो सोलोंथाइनि बागैथ' जों बुंजोबनो हानाय नङा।
औ नोंथां।
औ जेनब्ला जोंहा सोलोंथाइखौ जों जुदि मोजाङै लायोब्ला एबा जों मोजां सोलोंथाइ लानानै जों सासे गिदिर गिदिर फोरोंगिरिबि फोरोंगिरि फोरबो जानो हायो। जोङो माने गोबां आरो नोंथाङाबो दा माबा सोलोंथाइ लागासिनो दं नामा?
औ नोंथां नोंथांनि माथ्राखौ मोजां खोनायासो नोंथां बुंफिनलाय खानसे।
हेल' नोंथां
औ एबार खोनाबाय नोंथां मा बुंदोंमोन नोंथां?
अ माने नोंथाङाबो दायो सोलोंथाइ लागासिनो ना मा ना सोलोंथाइ लानायखौ दोन्थ'बायमोन नोंथाङा? खोनायाखै नोंथां?
औ नोंथां जेनेबा आं बुंदों जेनेबा दाथ' आं सोलोंथाइ लागासिनो दोनथ'नाय जायाखै आरो नोंथां
औ औ औ मोजाङानो बिदिब्लाथ'
जेब्लासिम जेब्लासिम साख्रि मोना अब्ला
अ
औ औ
नोंथां
नोंथांना नेथा दा एसे स्ल'। औ समाबो जाबाय नोंथांजों जेनेबा औ औ समाबो जाबाय आरो नोंथांजों जोबोद मोजां मोनदों आं सोलोंथाइनि बागै रायज्लायनानै नोंथां।
औ औ दां औ औ।
नोंथां बिदिब्ला फनखौ एसेनो दोनथ'सै नामा नोंथां।
औ-औ नोंथां औ-औ।
औ दे नोंथां होमबा ना औ ओंखाम जादो। ओंखाम जानानै उन्दुना थादोे दे नोंथां हीमबालाय।
आउथा